हेल' नोंथां खोनाबायना हेल' नोंथां हेलौ
हेलौ
खोनाबाय दा नोथां
औ औ औ दासो खोनादों
ओ जों होनबा दायो ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव जों सावरायनोसै ना नोंथां औ औ सावराय जागोन होनबा आंनो जागायनोसै एसे नोंथां
औ औ जागाय जागोन
औ आबहावा गुबुंले जानाय होनोबा मानि जों माखौ बुजियो जों बेखौ सिगां मोनथिग्रोना लानां नङा होमबा नोंथां औ नंगौ आबहावा आबहावा होनोब्ला मानि जों जोंनि सोरगिदिं थानाय दै बार बा हा फिफां लाइफां जिब जुनार मानसि जों बेखौनो आबहावा होननानै जों माने हमनानै लानाय जायोबा जों बुजिनो मोनो आरोखि नोंथां
औ नंगौ
बिनि बेलायावनो जों आबहावा गुबुंले जानाय जों बेखौ सावरायनोसै सिगांनो आं मानि ओ दै गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनोसै नोंथां औ औ दैया माबोरै गुबुंले जायो बेनि सोमोन्दै दैया माब्रै गुबुंले जायो होनबा सिगांनो जों हमना लानांगोन मानि कल कारखानानिफ्राय बा इन्डासट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय बै गाज्रि माने मा होनो दैफोर जाय दैफोरखौ माने इन्डासट्रिनिफ्राय डाइरेक बबेबा मोनसे दैमा दैसायाव हगार हरनाय जायो बेफोरनि दारै मानि दैया गुबुंले जायो आरोखि नोथां लोगोसे बिनि अनगायैबो मानि बिदिनो दैमा दैसायाव बायदिसिना जिब जुनार गारनाय गोथै गारनाय बिदिनो माबा मोनसे दाखोर प्लासटिकफोर गारनाय बा माबा मोनसे मानि मा होनो बेखौ माखासे मा माखासे गाज्रि बेसादफोर गारनायनि थाखाय मानि दैया जों गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना नों नङा होमबा नोंथां औ औ औ बिनिफ्राय आरो गुबुन औ बेनिफाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दै गुबुंले जानायनि गुबुन मोनसे आरो जाहोना जाबोबाय ओ जेब्ला जों आबादफोर मावोबा मैगं थाइगं सुबुंफोर गायोबा माइ आबाद मावो जों बाहाय मानि मा होनो माइआव हाय जों हा मा माहोनो इउरिआ सारनाय जायो बा माइनि मुलि सारनाय जायो जाय मुलिफ्रा मानि दैयाव हाय गलाय मोनदेर जानानै बा बे दैयानो बबेबा मोनसे मा खाथि खालानि जामफैफोरजों थांनानै मानि बेफोरनो दैखौ गुबुंले बा बिस गोनां दै खालामना खालामो आरोखि औ जाय दैफोराव मानि एम्फौ एनला नाफोरा माने थानो हाया
औ
लोगोसे आरो ओ गुबुन मोनसे जाहोना जाहैबाय मानि दैमा दैसाफ्राव माने खायसे खायसे ओरै बायदि मानसिफोर जायो मा नाफोरखौ जानो थाखाय बा ना हमनो थाखाय मानि ओ मा होनो दैयाव माने मुलि होनानै नाफोरखौ सिथारो आरोखि नोंथां।
औ औ औ
नि दारैबो मा होनो दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि औ औ। औ लोगोसे बिदिनो आरो मोनसे जों आबहावा गुबुंले जानाय आरो मोनसेखौ जों लाबावोबा जेरै बार गुबुंले जानाय। बारा मोरै गुबुंले जायो आं बेखौबो माने मोननैसो आं बुंनोसै नोंथां। बारा बोरै गुबुंले जायो होनबा जों जों हमना जेरै गारि मथर बा इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जायफोर गोबां माने बिस गोनां गेस ओ साल्फारदडाइ अक्साइदफोर माने गोबां ननायट्रजेन अक साइडफोर माने गोबां गेसफोर ओंखारनाय जों मोनथियो नोंथां माने बैफोर गेसफोरा माने बारा बारहावायाव माने मिलायनानै माने बार जोंनि बारहावा जों बे माने बेफोरखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे आरो बिनि अन गायैबो माने ओ हाग्रा सावनाय बेफोरजोंबो माने बारा गुबुंले जायो आरोखि। आरो बिनि अनगायैबो जेरै मा होनो बेखौ प्लास्टिक फोर सावनाय जाय माने गोबां उखुन्दै गाज्रि उखुन्दै गोसोम उखुन्दै माने जों नुनो मोनो ओ बैफोरनि बफोरबो बैफोर उखुन्दैया माने बार हावाजों मिक्स जानानै जोंनि बारखौ गुबुंले खालामो। आरो बिनि अनगायैबो जेरै मा होनो बे बमाफोर गावनाय नैबे बो माने बारखौ आरो गाज्रिसिनै माने गुबुंले खालामबावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। दा नोंथां नों नोंथाङाबो एसे फोरमायदो माने बारहावाया बा जोंनि आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो? बेनि सायाव नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथांनि फिरनायफोराथ' जोबोद मोजाङानो आंबो फंनैसो बुंनोसै आरो आबहावा बारहावाया गुबुंले जायो होनना बुङोब्ला
औ औ औ नंगौ नंगौ
ओ बिदिनो जोंहा, हायाबो गेब्रेयो
हायाबो गेब्रेयो हायाबो औ औ
हायाव हासार सारनाय बा
औ औ औ औ नंगौ
जोबोर जोबोर पास्ट
औ
बे प्लास्टिकनिफ्रायबो जोंनि हाया गुबुंले जायो।
औ नंगौ औ औ नंगौ औ नंगौ औ नंगौ औ औ नंगौ औ
दानफायनायनि थाखायबो
औ
सान्दुङाव सान
औ नंगौ औ खामलांनायखौ जों नुनो मोनो।
बेफोरखौ होबथानोब्ला जों
औ।
मावनायफोरखौ एसे बाहायनांगोन
बाहायनांगोन बा मावनांगोन। औ नंगौ औ औ नंगौ। औ। औ। औ नंगौ।
औ। गारनायखौ एसे खम खालाम नांगोन अब्लानिया जों दै गुुंबुंले जानाया मोजां जागोन। ओ बिदिनो बारहावा गुबुंलेखौ होबथानोब्ला जोंहा
औ।
गारि फोरनि उखुन्दै ओंखारनाय बेफोरखौ जोंहा एसे खम खालामनांगोन जोंहा बाहायनायखौ।
औ नंगौ।
हागोन आरो। बैफोरबायदि गुबुंले जानायनि थाखाय जोंहा गोबां
गोबां सुबुंनियाव औ औ औ नंगौ। औ औ नंगौ।
ओ नोंथाङाबो आरो माबाफोर बुङोब्ला बुंनो हागोन।
औ हागोन हागोन नोंथां। औ बिदिनो माने बार गुबुंले जानायनि बा मोनसे आरो खार'ना जाहैबाय माने ओइ जे लामा सामाफ्रा मोजां नङा मेसें बोथोराव जेब्ला बै लामा सामाफ्रा माने बार बारो बैफोरनिफ्राय माने बै लामा सामाफ्रा माने गोबां हाद्रै बिरखारनायखौ जों नुनो मोनो जायफोरो माने खाथि खालानि माने गामिफोराव माने ओ बा ओनसोलफोराव माने बारखौ गुबुंले खालामनायखौ बेफोरजोंबो जों गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि। औ औ नंगौ आरो बिनि अनगायैबो माने जेरै बिल्डिंफोर बानायनाय ना नोंथां बा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बानायनाय बिल्डिं सिफायनाय माने नैबेफोरनि ओंखारनाय माने हाद्रि हाला जायखौ होनो दासपार्ट आथिखाल नैबेफोरनिफ्राय ओंखारनाय हाद्रि हालाफ्राबो माने बारखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां आरो बिनिफ्राय माबाव मोनसे गुबुंले जानायनि खार'ना माने ओ फुराना फुराना जायफोर गारिफ्रा गोजामद्राय जा बाय नैजि बो
हेल'?